हालौ अ खोनादों ना नोंथां? औ खोनादों नोंथां खोनादों अ। नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ? नै नोंथां ओरैनो दंथ'यो। औ अ अ होमबा नोंथां उम दसे सम होनो हागोन ना मोनसे टपिकनि सायाव ओ सावरायनि अ हागोन नोंथां। दा जोंना टपिकआ जाहैबाय ओ बर' सुबुंफोरा गोदोनिफ्रायनो औ दिनैसिम माबोरै न'ख न'खर संसार दाबोगासिनो बा न'खर संसार सलाय ओ सोलिबोगासिनो? राङारि आदिबो गाय बिसिनो रांखावरि आरजिनायनि बिथिङाव न'खर सं संसार दानायनि बिथिङाव गोदोनिफ्राय दासिमाव माबोरै सोलिबोदों बेफोरनि बागै नोंथाङा गुवारै फंनैसो ओ फोरमायनानै होनो हागोन ना? अ हागोन नोंथां औ। औ जि टु जोंनि बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो जिहेथु बायदिसिना हाबा हुखानि रांखान्थियारि ओ आदब खायदा
जिहेथु न'खरखो सुं
नखरखौ सुंथाबोगासिनो दं औ ओ बुंनो थाङोब्ला बर'फोरा औ गोदो गोदायनिफ्रायनो जिहेथु माय नाय
बिदिनो दाउ अमा फिसिनाय आरो लोगोसेयैनो सि दानाय नाय बायदिसिना हेबनाय आरिफोरनि गेजेरजोंनो रांखान्थियारि हालोदखौहाय सुंथाबोगासिनो दङ गावनि न'खरखौ ओ जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला जोङो गोदो गोद गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा दाउ, अमा फिसियो बिदिनो मोसौ, बोरमा सिबियो बेबायदिनो बिसोरो हाखौ फाननानैहाय रां
रां आरजिग्रा गावबा गावनि न'खरखो जिहेथु सुंथाबोगासिनो औ आरो लोगोसेयैनो बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो
दानो लुनो गोरों हारिखा बेबायदिनो जिहेथु इन्दि एम्फौ फिसिनानै जिहेतु इन्दि जि दिहुना लोगोसे बायदिसिना जि दानानै आगर एवनानै
फानबोनानै खान्थि नुनो मोनदों औ आरो लोगोसेयैनो
जिहेथु बर'फोरा बायदिसिना सिना जेरैहाय ओ सेन हेबनाय जेखाइ खबाय हेबनाय आरो लोगोसे
जिहथु फानहोनानै रांखान्थि आरजिबदों
बेबायदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जिहेथु बर'फोरा
औ औ
सुंथाबोगासिनो अ नोंथाङाबोथ' जिथु नोंथांमोननि गामियावहाय जिथु नुबो
थां नुबोखादों जानो हागौ?
बोरैहाय दे बर' सुबुंफोरा माबायदिहायनोखि रांखान्थि आरजिबोदों गावबा गावनि न'खरफोरखौ सुंथाबोगासिनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
नोंथां हागोन
औ
ओ दा नोंथां सोंनाय बायदिनो ओ गोदोनिफ्रायनो बर' सुबुंफोरा जेरै रांखावरि आरजिबोदों आरो गावनि न'खर दादों दाबोदों दा बैफोरखौ नोजोर होनानै नायोब्ला जोङो नुहुरो जे ओ जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' सुबुंफोरा मावनाय दांनाय जेरावबो आ खाफाखा। दानाय लुनाय बेफोर मावनाय दांनाय मैगं थाइगं मैगं थाइगं मावनाय ओ जि आगर आखाइ दानाय आरो बायदि रोखोम आइजेंफोर बानायनाय बेफोराव जोङो ब-ओ जोङो बर' सुबुंफोरखौ आखा फाखाखौ नुहुरखायो नुहुरदों आरो ओ जोंहा जेरै बिदिनो ओ बर' आइजोफोरा न'खर सालायनो थाखाय रांखावरिनि गोनांथि जायो। बैफोरखौ हमथाना लाखिनो थाखाय ओ जोंहा बर' आइजोफोरा दाउ, अमा, बोरमा, मोसौ बायदि बायदि जिब जुनार फिसिनानै बिसोरो बिनिफ्रायबो रां आरजिनो आ रां आरजिबो दों आरो। दा बे रां आरजिनाय खौ जोङो दासिमबो नुदों आरो अमा दाउ बोरमा बेफोरो बेफोर फिसिनाया उम जोंनि बर' समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे मोनसे ओ नेरसोन महरै बा दासिमबो सोलिबोबाय थानाय मोनसे आदब खायदा आरो
औ।
दा बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि बर बर सुबुंफोरा नखर सोलिबोगासिनो आरो ओ बेजों लोगोसेनो जोंनि ओ बर लाइमोन बा हौवाफोराबो ओ बायदि रोखोम जोंहा मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ सम्पदफोरखौ लानानैनो बिनिफ्रायनो गोबां बायदि रोखोम आइजें उइजें बायदि बायदि बानायनानै जोंहा ओ बाजाराव फाननानै रां आरजिनो हादों आरो हो जेरै बुंनो थाङोब्ला जों मिथिंगायारि सम्पद औवानिफाय जों औ ओ सान्द्रि हेबनाय संग्राइ हेबनाय आरो‌ बिदिनो‌ बायदि बायदि मिथिंगायारि समफदनिफ्राय दं ओ दंफांनिफ्राय नांगोल जुंगाल गाहेन उवाल बैफोरबायदि ओ मुवा बा आइजेंफोरखौ‌‌ ओ जोंनि जेनबा गोदोनिफ्रायनो ओ सुबुंफोरा बानायनानै जोंहा सोलाय सोल जों गोदो गोदायथ सोलाय सोलसो खालामोमोन बाजाराव दानि जुगाव बिदि नुनो मोनलिया थेवब्लाबो गोदो गोद हाथायनिफ्रायबाबो सोलाय सोलब्लाबो ओ नखर दाबोदोंमोन जिउ राहा खुंबोदोंमोन ओ दानि जुगाव बेबायदिनो बायदि रोखोम गावनि रोंगौथिखौ ओ रोंगौथिखौ देखायदों बा बिदिनो बायदि बायदि रोखोम बानायनानै जोंहा बाजाराव फाननानै गोबां रां आरजिनो हादों आरो बेफोरजोंनो नखर सलायनायखौ नुनो मोनदों आरो
औ
औ आरो नोजोर होनो थाङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो नै दिनैसिम बा दासिमबो ओ बर आइजोफोरखौ जि दानानै ओ रां खामायनायखौ नुनो मोनदों नुनो मोनो आरो दासिमबो जि दायो बिसोरो आगर आखाइ गोनां जि दानानै जोंहा ओ बाजाराव फाननानै बेजोंनो रां लाना फैयो बा सोलायनाय जायो आरो जेनबा फाननानै रां मोनबोयो दा बै रांजोंनो नखरनि गासैबो नांगौथि गोनांथि जानाय ओ मुवा बेसादफोरखौ सुफुंनाय जायो आरो ओ ओ उम दा बैफोरबायदि बिदिनो नोंथांमोननिखैबो सोलियो ना अ नोंथां जोनथिंजाबो सोलियो औ औ जिहेथु जि दानाय औ
खोमा अमा फिसिनाय
औ
बेफोरबायदिजों जिहेथु जोंनि बरफोरा
जिथु रांखान्थि आरजि बोगासिनो आरो फाननानै हाय औ
बेबायदि गाव गावनि नखरखौ
औ गोख्रों सुंथाबोगासिनो ओं बे जिहेथु जों मिथिखायो बरफोरा जिहेथु गोदोनिफ्रायनो आबाद गाहाय सुबुंखा औ बरफोरा गोदोनिफ्रायनो जिहेतु बायदि रोखोम आबादफोर मावबोगासिनो दंङ उम जेरैहाय बुंनो थाङोबा दैज्लां बोथोराव जेहेथु माइ आबादखोनो गाहायै मावो औ नाथाय जिहेथु बेनि अनगायैबो मेसें बोथोराव हाय बायदि रोखोमनि गोरान आबाद जेरै हायनोखि भिनदि लाइ लाफा
आलु बेलाथि सबाय बिमा बेफोर बायदि गोरान खेथिफोरखौबो ओ मावबोनानै
जिहेतु हाथाय बाजाराव हाय फानहैनानै आरजिनायफोरखौबो जोंङो नुदों। बेबायदि बरफोरा गोदोफोर बेखौ रांखान्थिखौ सुंथाबोगासिनो दंङ लोगोसेयैनो बरफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बायदिसिना फिथाइ सामथाइनि ओ बिफां लाइफांफोर गायबोदों जेरैहाय निकिंखल नारेंखल
बेबायदिनो लिस्ट
बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइफोरखौ फाननानैहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो गावबा गावनि रांखान्थिखौ जिहेतु सुंथाबोगासिनो दङ ओ नोंथांमोननि गा जिहेतु बायदिसिना फिथाइ सामथायाइ फाननानै जिहेतु नखरारि सुंथाबोगासिनो जानो हागो औ औ नोंथाङो एसे फोरमायथिना होगोन नामा औ औ हागोन
औ
दा दानि बावैसो नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जोंनिखोबो गोबां सुबुंफोरानो आबादजों नांथाबनाय आरो बे आबादनि मोननाय फिथाइ बा बेनि फिथाइनि मुलाम्फा बेजोंनो ओ गोबां नखर उर नखरा दा थांनानै दङ बुंनो थाङोब्ला दा बिदिनो जोंहा दैज्लाङाव दैज्लांनि आबाद मेसेंङाव मेसेंनि आबाद मावनाय जायो जेराव जों दैज्लाङाव मेनलि माइ माइनि आबादखौनो मावनाय जायो। आरो बिदिनो मेसें बोथोर बोथोराव जोंहा गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो गोबां रोखोमनि मैगंफोर दंङ नालाय। दा बैफोरखौ उम बेलेग बेलेग आदब खायदाजों गुबुन गुबुन सुबुङा गुबुन गुबुन मावनाय जायो आरो दा बिदिनो बुंनो थांङोब्ला बानलु बायदिसिना बे बेफोरबायदिखौ मावनानै दा ओ न'खर सालायबोगासिनो। जायखौ जों बुंनो हायो आबादानो जोंनि थांना थानायनि मोनसे ओ गाहाय राहा होननानैबो बुंनो हायो जोङो।
औ औ।
औ दा बेबायदिनो सोलिगासिनो आरो सलिलांबाय थागोनखौ नुहुरदों। मानो होनोबा जोङो आबादनि अनगायै जोंहा जेबो जेन'बा मावनानै जानोथ' गुबुन राहा दङब्लाबो जों थांना थानो थाखाय आबादखौ एसेब्लाबो मावखानांगोनखा। बेखौ नुहुरो। होनब्ला नोंथां जाथ'बायबा सोंनाय फिननाया औ दे नोंथां उम दे अब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो। औ औ